हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों औ खोनादों नोंथां अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ दा ओरैनो दं औ ओरैनो दंना नोंथां अ ओ ओरैनो दङबा नोंथांजों दसे सम ओ मोनसे टपिकनि सायाव फंनैसो सावरायनो हागोन ना नोंथां
हगोन नोंथां हागोन
अ नोंथां हागोन अ होनबा नोंथाङाथ' मोनथिखागौ जानांगौ जोंहा बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो ओ सबायजों साम' होननाय जाबोगासिनो दङ बे साम'ख्रिखौ नोंथाङा मोनसे माबायदि जानो मोजां मोना गाज्रि आरो सबायजों साम' ओंख्रिखौ बानायनायाव मा मानि गोनांथि जायो आरो बेखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि फारसे नोंथाङा गुवारै फोरमायना हागोना नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ हागोन नोंथां हागोन औ दे होमबा गुवारै फोरमायना होनाय
ओरैनोथ'
ओरैनोथ' जोङो सबाय ओंख्रि संनो होमबा ।
गिबियाव स-सबायजों साम' संनो होमबा सबाय नांगोन साम' नांगोन आरो खारैनि गोनांथि जागोन नङा होमबा नोंथां?
औ
हेलौ खोना खोनादों ना नोंथां? हेलौ खोना खोनायाखै नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
हेलौ ओं खोनादों नोंथां खोनादों । हेलौ
टावारा एसे प्रब्लेम जाबाय नामा नोंथां
खोनायाखैसै माथो
खोनायाखैना नोंथां हेल' खोनादों । हेलौ
हेलौ
खोनायाखैसै